हेलौ
हेलौ नोंथां माबे?
आं मोजांङै दं।
ए मानोबा कल हरदोंमोनथाय आंबो मोजांङैनो दं।
एसे थालिर बादै ब रायलायनोमोन।
ए थालिरनि बारियै ए दे होमबालाय आंनो थालिर नि बारियै खिथा हरगासिनो दे थालिर थालिर जेरै थालिरखौ जोंङो ना मिथियो नालाय गोमोनि थायो। गोथांनि थायो थालिरा अबावबा गोलाव थायो मथा थायो फिसा थायो। नङा होनबा नोंबो मा -मा मिथिगौ थार लिरनो ब एसे बुंग्रोलाय अब्ला आंबो सानना खिथाहरगोन आरो
थालिर होनबा ओम ओम थालिरा बेलेग- बेलेग -बेलेग जातनि दं थालिरा
नंगौ बि
उनाव- उनाव बेलेग बेलेग -बेलेग गो गोदैफोराव बेलेग- बेलेग बेलेगनि गोदैया बेलेग दं। बेलेगनि थारगेट बेलेग उनाव थालिरनि बिफांखौसो दानफायबाय दानफायबाय दारेग बेदर‌‌ रवजवकाला। बै थालिरनि माबा दङना ओइ फुल फुला- फुला ओंख्रिबो जाजायो।
अ बेखौ जाजायोथ' नंगौथ'।
उनाव बे थालिर थालिरखौबो ओंख्रि जाजायो पकरा बानायजायो।
अ‌' थालिर आबो ओंख्रि जाजोयोथ नंगौथ।
आ माबा हानानै फोराननांगौनो सान्दुंआव फोराननांगोन बिनिफ्राय फोराननानै सानसेसो फोरानदो सानदुंआव बिनि उनाव थाव थावआव एसेल' फ्राय खालामदो होमबा ओंख्रिजोंबो जाजाबाय ़़़
उम ओंख्रिजोंबो जाजाबाय बेखौहायो पकराबादि सिफ्स बादि बानायना जाजाबायना होमबा अ' नंगौथ' नंगौथ' नोंथां।
ओम ओम
उनाव आरो मा मा मिथिबावो नोंथाङालाय थालिरनि बारैलाय
हालिरनि बारै थ' बांसिन बै साउथनि जायागायाव बांसिन माबा जायो।
अ' बेथ' नंगौ आं बा थालिरा बिदिनो आरो ना थालिरा गोमो थायो आरो ओना बिदि गोथां थायो थालिरखौ मानसि फ्रा मा जायो आरोना बोलो बो होयोना बियो हथत बोलो होयो।
अ
जाबाथाय नोङो डाइरेक्ट बे नोंनो बलो होगोना आरो नाखारनो मोनो नै थाखाय बेयावहाय मानसिफ्रा फुं समावहाय थालिर जायो खारखांनायनि उनाव थािर जायो खेला गेलेखांनायनि उनाव थालि जायो मानोना बे एसे बोलो होयो आरोना थालिराबो मोजां बेयाव माथ केलसिय थायो। फाइबार थायो भिटामिन थायो पटासियाम थायो आरोना
अ नंगौ।
बिदिनो मेरला टाइपनि थालिर थायो।
हम उम
ओ जेरै जोङो फिलिपिन्सआवबो जोङो थालिर मोननो नागिरो ओ जेरै जोङो जानाय जोंनि गोदैफोरो दा गोथाङै जाजाग्रा थालिर थायो एवनानै जाजाग्रा थालिर थायो नङा होमबा अबावबा अबबा जानो मोजां मोनना गोथां गोथांफ्रा। बिदिनो बेलेक बेलेक ओ अ अ' बेफोर जायो इसे जायो बडि बानायग्राफ्रा जायो। अबेबा -अबेबा थालिरखौ जों सिनि सम्पा ना मा होनो बेफोरबो थालिर थायो नङा मालबग थायो अ बेनो। ओ आरो बायदि थालिरफोरखौ अबाव बांसिन मोनोथाय?
ओरैनोथ' ओरैनोथ' दं आसामावबो दं मोनलानो। मेरला स्पिसिस दं बेलेग जात जातनि दं।
बेलेग बेलेक जतनि दंथ औ आरो बांसिन सिनानो बियो चाइनायावबो मोननो नागिरो देरनाय इणड'नेसियाबो मोनो इण्डियाआवथ' मोनखायोआनो। बेथ नांखागौ। फालि बेराद गोदै आरोना मोजां मोनो आंबो जानो आंबो दा थालिरखौनो लाबोदों बायना। आंबो जानो नागिरदों थालिरि बोलो मोनो नालाय। नोंबो जानांगौ आरो ना। खारखांबा गेलेखांबा नोंबो थालिर जा मोजां जायो थालिर फोरखौ जानांगौ आरो थालिरा बि बिदिनो जेरै ओंख्रि संना जानायाबो गोथाव मोन नों सिप्सफोरबो जाना जायो। बानायना जाखांबाय नामा ओंख्रि नोंथाङा थालिरखौ हायो। ए जाखांबायना। ए माबादि मोननाय जानानैलाय?
बिराद गोथाव।
बिराद गोथाव मोनदों ने।
अ।
आरो बिदिनो सोरबा थालिरनि बागान बानायो। थालिर थालिर दंफांफ्रा गोजौ जा बांद्राय ना। एसे माने गोजौ हांआनो जायो ओमफ्राय। ओ माबादि होनो बेखौबा र'
थालिर बिलाइ थालिर बिलाइखौ बे फुजायावबो होयो
अ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ बेथ' नंगौ थाइलेर बिलाइखौ फुजायावबो होयो बिसोरनि बिलाइआ मा गेदेर गेदेर जायोना बिसोरना गुवार गुवार। जेरै थालिर बिलाइयाव सोरबा सोरबा बेयावनो ओंखाम जायोना थालिर बिलाइयावनो। अ सोरहा जाथालिर बेयो बिनि बिबारखौबो जायो। ओमफ्राय बेखौ नों बुंनाया जेरै नंगौ नंगौ। बिसोरना बिलाइफ्रा गिदिर जायो बिसोरना गोलाव बांद्राय गोजौबो बांद्राय गोलावबो जाया बिसोरनख दंफांफोरा। सोरबा सोरबा बिदिनो थालिर बागान बानायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौनो फानो थालिरखौ फानो। बाजारावहायो आरो थालिरा मा मासाव बांसिन फैयोथाय।
बेखौ आं बांद्राय खबर गैला। बांद्राय मिथिनाय
औ फानला बायोलै माने गरम बोथोरावबो थान्दा बोथ थोरावबो जेराव थायो आङो थान्दा बोथाव फानो गरम बो बोथोराव फानो जेरावबो फानो आरो ना।
अ।
माने अलमस्ट बियो फुरा मासावनो ओंखारोलै बियो।
अ।
जानो माने बिदिनो होनजायो औ। मोजां ना थाललि दा जानांगौ मानसिफोरनि थाखाय देहाफोरनि थाखाय मोजां नोंनि स्किन। खौबो नोंनि बे नोंनि महरखौबो मोजां बानायो। नुनायाव हायो गुफुर बानायो बोलो होयो। ज गोदो गोदायनि टाइमावबो माने जेरै थालिरग्रा दंमोन आरो ना माने नङा होनबा ओ जेरै मोख्राफ्रा जायो थालिरखौबो नुवाखै सोरबा बेसे बोलो गोरा राजायो ओंखामफोरा जाना। ओ बिदिनो जोंनि गोदो गोदा दायनि टाइमावबो जोंबो थालिर जायोमोन खोमा जेरै जोङो जोङो गोदो गोदाय मोखथासोमोन ना मुख्रबासो मानसि जादों जोङो। नङा हबा अ बिदिनो आरो मा मा थारि थाबोथाय बिदिनो थालिरा फिथाइ सामथायाव फैयो आर ना फिथाय माने फिथाइ सामथाय जानांगौ आरो ना थालिरखौ जाबा
उम।
माने थालिरखौ जोङो जुइस बानना दोनजायो थालिरखौहाय जोङो अ जुसाव बे थालिरनि जुसाव जों थालिरावाय गरफ लागायना लोमजायो मा गोसाव मोनजाखायो बोगो बो मोनलायो बे थालिरनि जुसावहाय अ बादामबो लागायना लों जायो खाजु बादाम किसमिस गाइखेर इस होना थालिरावहायो लोंबा एसे मोजां बोलो मोनगोन लोंबा थ थाय नङा होनबा एखनो मानसिफ्रा थालिरों लोंनांगै थालिर मोजां जायो औमफ्राय बिदिनो बबेबा थालिराबो फिसा फिसा थालिरबो थायलै माने दंफांफ्रानो मा फिसा जायो थालिरफोर ना बेफोरबो थायो
अ
आरो नोंथाङा थालिरनि बागान बानायगोन नामा?
बेखौ सानदों बानायनाया
ए बानायादों जादोंबा आजिखालि थालिरनि बागान बानाया मोजां मानो ना बियो फुरा मासावनो फानोना बा थालिरा नोंनिखौ लाबाय थागोन आरोना मानसिफ्रा। लाबोबाय थागोन बायफैबाय थागानो अबेबा अबेबा थालिरावहाय मानसिफ्रा माबालै मा होनयो इयो ओ मुलि लागायलायोलै फोरमा जाया मुलि लागायोफोरखौसो फाननांगौ ने नङा होनबा अब्बा अब्बा गोमो नुनो थाखाय मुलि लागायो बेफोर मोजां जाया ना अ नोंथाङाबो थालिरनि हो
बेखौनो बारनो नागिरदों ओइ मुलि मुलि मुलि गैयैखौ बारनो नागिरदों आं।
अ एकदम मोजां मोजां मुलि गैख बानोनांगौ। मुलि गैयैखौ बानाया बेसे मोजां जायो ओमफ्राय बिदिनो थालिरनि बागान बानायदों नोंथाङाबो मोजाङैनो फानदो आर ना माजार बाजार बिखौथ गा जोंनियावथ' साम जोंनावथ' ह मासावनो मोनजाजोबो गास मास फानसुखागोन गासिबो अब्ला नोंथाङाबो मोजाङै थालिरनि बागान बानायदो अब्ला मोजां जागोन आरोना थालिरनि बागाननि बारे थालिरथ' इ बागान बानायाव इसे हासारफोरबो मोजां नांगौ जायोना दैबो होबाय थानांगोन नायबाय थानांगोन फौ एनला जाफैयो नङा होनबा बेखौ मोजाङै नायनांगोन ओमफ्राय एसे एसे नायबाय थानोांग बे थालिराबो ओंखारनायाव बेसे नांगौ थाय ओ एगार' ना पन्द्र' मास नांगौथाय थालिरिरा फुरा ओंखारबोनो थाखायस' नांगौ फुरा थालिर जानो थाखाय बोसोरसे नांखागौ नाथाय गायनायावानो बेसे बोसोर नांखागौ ना बेखौहायो अब्लासो गोथाव थालिर जाना ओंखारबोयो आरो ना बियो नङा होमबा?
उम उना उनाव बेखौ माबा बै दिवालिफोरावबो इउस खालामो दंफांखौनो
अ दंफांफोरखौ फुजाफ्रावहाय गायो फुजाफ्राव बेनि दंफांफोर गायोना अ बेयाव दिहा ला गायो मा मा बाय थालिरफोरजोंहाय जों मा मा बुस्थु बाननो हायो जेरै जाग्राल' नङा
उम
मा मा जों बानायनो हो जोङो जों मा मा बानायनो होमोनलाय
गार गाथसियावबो नांगौ जोंनो बेखौ
अ अ मेडिसिन बादिबो होनजायोलै मेडिसिन बादिबो होनजायो थालिरखौहायो थालिरजोंहाय नोङो थालिरजोंहाय नोङो लाइक मा होनो ओ बै दंफांफोर फाइना थालिरा बेखौ जोङो एसे हायै हायैनो जों फिसा फिसा बानाय जायोना बिदिनो माने जोङो मा होनोमोनथाय ओ आथा आथा जाय ना सिङाव थाललि दा सिङाव नङा होमबा अ गस्ला गस्ला सारि सारि सारि बानाय जायो जोङो थारिरजों मिथिगौ ना सारिफोर जानाय जायोस सिस्ला बानाय जायो आरोोना बेबो थालफोरजोंबो मा
पेपारबो बानायानाय खोनादों
अ बिबोबो अ पेपार बानाय जायो पेपार बानाय जायो नोंगौ पेपार बानाय जायो कमेनथ डकुमेन्टफोर बानायजायोनायकफोरजों हायो थालिरफोरजों हायो हब्ला मोजाङ ना थालिर माबा माबि माबा माबि बुस्थु बानाय जायो थालिर बेफोरखौ गायनांगौ आरोना गायबा मोजां जायो जानायजोंल' नङा बेलेग बेलेगावबो बियो बाहाय जागोन आरोना दिरुंफोर बानाय जायो जानाय जायो गारिफ्रावबो नांगौ जायो अबेबा अबेबा गारि बानि बारनायफ्रावहायो
अ
नङा होमबा ह बेफोर मोजां जायो म मेरला बाहायजायो आर ना बेफोरनि बारै मोजां आर ना बियो आरो नोंथाङा थालिर जागोन ना जाया
आं आङो जायो
जायना मोजां मोनोना
अ मोजां मोनो
आंथ' से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि जिथा थालिर जाखायोलां सानसेयावहायो।
नोंहालाय मोनबेसो जायो थालिर
आं नैल' जायो
नैल' ओ बेबो बांद्रायबो जानाङाना गोदै बांद्राय सुगारबो जागोन नामा जाद्रायाबाथाय जानांगौ दे जायखिजाया अ नोंथाङा बिदिनो मो मोजाङै थाखायखौ गायबानो जाबाय आरो ना
अ
आंनोबो एसे एनै हरबानो जाबाय थालिरदा जाबाथाय नङा होमबा नोंथां औ माबाया
हरगोन
अ अ हरबानो जाबाय माला माला गायनो नागिरदों नोंथाङालाय मा बै फैगोन मासाव न बले थगिनि थिगिनि मासाव
फैगोन मासाव खालामसै दा
फैगोन मासाव गायनोसै ने होमबालाय मोजां मोजां दे मोजाङै गायबानो जाबाय मानसिफ्रा- दा बालियाव थालिरबो जाखायो माने एसे गरम बोोरा सान्दा बोथोरबो फोांदों गरम बोथोर बोथोरबो गेजेर गेजेरावनो होनजायो अब्ला मोजां दे बिदिनो बानायनांगौ मोजां जागोन जानायावहायो थालिरा मोजां मोजां थालिरजों मा मा मेडिसिन बानाय जायोमोनथाय साननाय फैदोंमोनलां थालिरजों ह जोो मसि जों माबायि थाइपनि मेडिसिन बानायनो हायो जोङो थालिरजोंहाय